हेल' नोंथां औ नोंथां। औ औ नोंथां आंनिफ्रायबो गोजोनबो लासै जासिहरनाय थाबाय नोंथांसिम।
औ औ नोंथाङा मा खालामबाय दङ।
आं दा नोंथां ओरैनो दंथ'यो नोंथां जनानै।
अ नोंथांजों आङो मोनसे एसे जोंनि बर' हारिनि बागै एसे गो सांनाय खावनाय बागैसो एसे सावरायदोंमोन नोंथाङा एसे राजि दंना।
औ हागोन नोंथां।
औ जोंनि बर'फोरनि
बर' हारिनि ओंख्रि औ। जोंनि बर'फोरनि ओंख्रिफोरा औ हागोनदां। बिदिनो अनला ओमाय नारजि
अ औ।
ओमफाय सबाइ
औ औ औ।
आरो बिदिनो बायदि बायदि दङ।
फै थि अ अनला खारै स' एअ बे अनला खारैखौ नोंथाङा माबोरै संना जायो। फोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां आंथ' बेखौ फेराखै एसे बुंनो हागोन आरो नोंथां मिस्टेकफोर जानोबो हायो आंनि बुंनाया।
औ गोरोन्थि जानो हागौ औ-औ एसे फोर एसेब्लाबो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन एसे फोरमायनोसै आं हायाबाबो बिदिनो जोङो अनला खा अनला खा खारै ओंख्रि संनोबा जोङो फार्स्टआवनो उम बेखौ देग्रोना लानांगोन आरो।
औ-औ-औ-औ
औ बेखौ देनायनि उनाव बे जेनेबा बै उम जोङो दै फुदुंगोन नालाय।
औ-औ-औ-औ
उ दै फुदुंनायाव देख्रेना लानानै बेखौ दै फुदुंनायाव होबाय दै फुदुंनायाव खांनानै खारै होबाय खारै होनायनि उनाव बिदिनो गोबां बानलुफोर होबाय आरो।
औ-औ-औ नोंगौ नोंथां।
फाय एरबाय नोंथां
औ-औ-औ
नैजि मिनिटसो थानानै
औ-औ-औ
खांना खांबाय आरो बेखौ
औ-औ-औ सैथो नोंथां औ नोंथाङा आंनि सायाव मोननैसो औ सोंजागोन नोंथां नोंथाङा आंखौ मा-मानि सायाव मि- थि जानो लुबैयो।
अ र' नोंथां आं फोरमायना होनि नोंथांनो। नारजि ओंख्रिखौ बोरै संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन नोंथां ओ गिबियावनो जोंङो नार्जि ओंख्रिखौ ओ फा-गिबियावनो जोङो जिहेथु दंफां ना- ओंख्रिनि जिहेथु जों फाथो बेखौ जोङो गिबियावनो गायनानै लाग्रोनो थाखाय जोङो ओ गलाफोरनिफ्राय जों बायनानै लायो। यो जों बे गलानिफ्राय बायनानै लाबोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ गायो आरो गायखांनायनि उनाव जोङो बेखौ माखासे दिन जों बेखौ गायखांनायनि उनाव जोङो बेखौ खायो आरो खाखांनायनि उनाव जों बेखौ ओ मता मति जिब्रै दिन जों बेखौ फोराननानै दोननाय जायो। आरो फोरानखांनायनि उनाव जोङो बेखौ गोरान जायो जिहेथु जोङो बेखौ एसे सोमनानै लायो मानो होननानै बुङोबा एसे सोमोब्ला बियो एसे गुरै जागोन आरो बे गुरै जाखांनायनि उनाव बेखौ जोङो ओ जेनेबा बेखौ सोमखांनायनि उनाव जोङो जाखिनि हायो बेखिनिखौल' बुंगोन नोंथां मानो बिदि बिदिथ' हास्लाबजोबा अब्लाबो आंनि जाखिनि हानाय औ-औ नायनि उनाव जोङो गिबियावनो ओ बेखौ अरखौ सुग्रो नांगोन सारायाव आरो बेखौ जोङो एसे रुनानै ओ बिदिनो जोङो खारैफोरखौ होनांगोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बे अनला खारै आरो सबाइ खारै एबा आरो सब- नारजि ओंख्रिफोरनि बागै गुबुन गुबुन बर' हारिनि ओंख्रिफोर दंबावो नामा होननानै नोंथाङा मा सानो
औ नोंथां आंखौ औ बिदिनो दंबावो नोंथां
औ औ
बिब्दिनो गोबां बायदि बायदि ओंख्रिफोर दङ जेरै जोङो खारदै खारदै जायो नालाय नोंथां औ ओ बिब्दिनो आरो माब्लाबाथ' बिदिनो ओरैनो मा होनगोन बेखौ सबायजों औवा गाजाबो जायो।
औ औ औ नंगौ सैथो
बेफोरखौबो जायो नोंथां ओमफाय आरो
नोंथाङा बैफोर ओंख्रिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
मा मैगंनि बागै नोंथां
औ नोंथाङा बे खारदै खारै ओंख्रिफोरनि बागै
औ खारदै खारैनि फोरनि ओंख्रिनि बागै हागोन नोंथां बिब्दिनो जोङो जेरै जों खारदै खारै ओंख्रि बानायनो थाखाय जेरै जोंहा नोंथां फार्स्टआवनो जोङो बिदिनो मेगंफोरखौ नागिरनांगोन आरो नोंथां। बिदिनो जेरै उम थुनथुनि बिदिनो जारि बिदिनो औ बिदिनो गोबां नांगौ आरो बेयाव खारदै खारै जानोबा नोंथां
औ औ औ‌ औ
सोंलाबायनानै सङो आरो नोंथां इखौ जेनेबा खारदै खारै ओंख्रि संनो थाखाय मा माखासे खालामनांगौ होनदोंमोना नोंथाङा
औ औ
बेखौ हानानै लाग्रोबाय नोंथां
औ औ
जोंथ माबागोन नालाय साराय अरसुनानै बेखौ दै फुदुंग्रोना लागोन
औ औ औ
उरदै फुदुंग्रोना लागोन माने नोंथां एरग्रोगोन फार्स्टआव एरग्रोनानै जों दै होबाय दै होनानै ओमफ्राय खारै संख्रि होबाय ओमफ्राय खोबना दोनबाय दसे सम दसे सम बेनिफ्राय एरबाय नोंथां एरनानै आरो बिब्दिनो जिबा मिनिट एबा नैजि मिनिटसो थानानै जोङो बेखौ खांनानै जायो आरो नोंथां बिदिनो ओंखामफोरजों
औ औ नोंथाङा आंनि सि याव फंनैसो सोंथिफोर सोंनोबो दोङो नामा अ दे नों होनलाय नोंथाङा मानि सायाव आङो फिनाय मोननो लुुबैयो
औ नोंथाङा सबायजों औवा गाजानि बागै फोरमायनो हागोन नामा
आंथ बेफोरनि बागैबो एसेबां ओरै माने रोंगौथिबो नंस्लाबा आं जिखिनि हायो बेखिनिखौ एसे फोरमायनानै फोरमायनानै होनो नाजानोसै नोंथां जायाबो जानो हागौ।
औ गोरोन्थिफोर जानोबो हागौ आरो ना औ नोंथां औ थारखोनो खोनादो नोंथाङा
खामनानै लाग्रोयो जे सबायखौ सोंमहाब सोमनानै लाग्रोयो जाहाथे बियो गुरै जायो। आरो बेखौ जोङो सबाय सबायखौ जोङो बे ओरैबायदि खालामो जे गिबियावनो जोङो ओ सब ओ-जिदुनि दैखौ जोङो फुदुंग्रोनानै लायो एबा रुग्रोनानै लायो। आरो जोङो बेखौ ओरैबायदि माने। खारै होगोन बेयावहाय आरो माखासे बेयाव एसे खारै होसांनायाव जोङो सबाइखौ। होगोन आरो बेखौ नाग्लिगोन। सागं होगोन एबा आरो बेनि उनाव ओमफाय जोंङो। बिनो एबा जोङो बिनि जिहेतु औवा गाजा बेखौ जोङो होनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांनिनि सायाव आं मोनसे ओ फिननाय मोननो लुबैदों नोंथांङा। आंनो बे फिनायखौ होनो हागोन ना नोंथां?
नोंथाङा कुइसनखौ सोंथिखौ सोंनाय सोंना नायब्ला मा जायो नायगोन नोंथां। हानोबो हागौ हायाबो जानो हागौ।
औ औ औ आंनि सोंनायनि फिन आंनो बेखौनो मोननैसोखौ। फिननायखौ मोननो लुबैयो जे नोंथां नोंथाङा बै ओ। जिहेथु सबायजों आरो सामजों बेसौ बेखौ बर फोरा मााबायदि जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथा आंना गोरोन्थिफोरबो जानो हागौ आं।
औ औ
संफेराखै नालाय नोंथां एसे फोरमायना होगोन आरो नोंथां गोरोन्थिफोर जायोब्ला।
औ
औ नोंथां बिदिनो जों जे सबायनि बागै नालाय सबायजों। साम जों‌ न नोंथां।
औ औ
अ बिब्दिनो जोङो सबायाइखौ सोमनानै लाग्रोबाय नोंथां। सोमनानै लानानै। बेखौ जोङो माबा सोमनानै लानो माने जों एखौ। खथा खथाखौ ओरै माबा उननानै लाग ग्रो नोंथां उननानै सोमनानै सोमना लागोन। सोमना दोनगोन दैयाव बिब्दिनो ओमफफ्राय अर जरायनानै ओमफ्राय। दै फुदुंगमोन नालाय नोंथां।
औ
बेयाव जोङो रु रुनाय रखम खामग्रोना लागोन नोंथां।
औ
औ बिदिब्लाथाय बेयाव जेरै उम संख्रै। ओमफाय बिब्दिनो उम खारै। ओमफ्राय होयो नोंथां होनानै आरो सबाय उ सामखौ जोङो। बिदिनो हरगोन आरो बेयाव। चाइना लाग्रोनानै हरगोन बेयाव हरनानै बिदिनो। जि नैजि नैजिबा मिनिटसो जोङो। बिदिनो माबागोन आरो खोबना दोनगोन। ओमफाय सबायखौ रुइनो थाखाय जोङो साग्लिनांगौ जायो नोंथां।
औ औ औ सागंजों औ
सागंजों साग्लियो ओनथां औ बिदिनो बिबदिनो। नैजिबा मिनिट एबा नैजि मिनिटसो खोबना दोन खांनायनि उनाव जोङो मेगंखौ खाङो आरो नोंथां औ। औ
नोंथाङा आंनि सायाव माबाफोर सोंथिफोर सोंबावनो लागा दंबावोमोन नामा नोंथां?
अ नोंथांनियाव नोंथांनि बागै। मा सोंथि सोंनो र सोंजागोन नोंथां।
सोंथिखौ सोंबा मोजां जागौमोन नोंथां।
औ नोंथांनो आं सोंनोसै। जोङो र र नोंथां बिदिनो जोङो मा ओंख्रिखौ बांसिन जानानै मोजां मोनो बर'फोरा
जोंनि बर'फोराखौथ' अ बिदिनो बे मोनथामखौ जानानै आं बांसिन मोजां मोनो होननानै बुं सानो ओ बे ओंख्रियानो जादों ओ अनला खारै आं बेखौ माने गोबां मोजां मोनो बेनो आरो औ औ दे बिदिब्लालाय नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन बिदिब्ला दोनथ'जा
ओ औ नोंथां दे।
जोंना एसे समाबो औ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय मा नोना नोंथाङा जे आंनि जिहेथु अ मिथियै ओं ख्रिखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर।
अ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
औ नोंथां औ औ। औ दे बिदिब्ला दोनथ'सै न'?
नोंथां औ दे।